नोंथां
औ खुलुमबाय नोंथां
नोंथां
औ नोंथांजों आं जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रि जिहेथु बेनि बागै एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
औ बिदिब्ला जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रि जेरै सबायजों दाउ अनलाजों दाउ
औ
नारजि बेफोरनि बागै नोंथाङा एसे आंनो फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
औ
औ जोंनि अनला ओंख्रि होनबाथ' जोंनि बिखौ फोरबोफोराव जोंनि बा फुजा होनायफोराव जोंनिया बेखौ संनाय जायो आरोना बांसिनानो
औ
औ जोंथ' गिबियावनो अनला होनोब्ला जोङो अन माइरंखौ सोमनानै लाग्रोगोन बिखौ गुनदै बानायनो थाखाय जोङो
औ
खौ जोङो सोमना लाग्रोनाय उनाव बेयाव सामब्राम गुफुर बानलु देनानै देनो थाखाय जमा हानानै।ए लायो। आरो बिनि उनाव जों बिखौ दिंखि बा उलार नङाब्ला थफसि बेयाव देनाय जायो जों बेखौ जेब्ला गुन्दै जागोन बियो गुन्दै जानायनि उनाव जोङो साराय जान नानै लागोन आरो बेयावहाय दै गुदुं खालामग्रोनानै लागोन आरो बिनि उनाव जोङो दाउ जों दाउजों सङोब्ला जोङो गिबियावनो दाउखौ सिथारग्रोना लानानै गोदाना लानायखौ जोङो एवग्रोनानै लागोन आरो
औ नंगौ
एवग्रोनानै लानानै जोङो बेयावहाय दैखौ होनानै होगोन जों दै गुदुं खालामनायखौ अ बियो दैया जाहाथे थाबनो गोदौओ अब्ला जोङो बे गोदौओब्लाथाय जोङो अन गुन्दैखौ बेवहाय होनानै होगोन आरो
औ
औ बेयो दैया जेब्लानोखि एसे गथा जागोन राननानै अब्लानो जोंनि अनला ओंख्रिया मोनो आरो बिखौ जाजानाय जायो
औ
आरो नारजि ओंख्रिखौ बोरै सङो होनोब्ला जोङो नार्जि ओंख्रिखौ गिबियावनो जोङो फाथो होननासो मोनथिनाय जायो। औ बेखौ जोङो फोराननायनि उनाव जोंदि नारजि जि जायो बेखौ जोङो गिबियावनो थाब रुयनायनि थाखाय जोङो बेखौ नारजिखौ दैयाव सोमग्रोनानै लानाय जागोन बेनि उनाव जोङो बिनि फिसा फिसा थाराखौ बासिनाय जायो आरोना
औ नंगौ नोंथां
खौ जोङो सारायाव होनानै दै होना खारै होनानै रुग्रोनाय जायो आरो ना गिबियावनो बिनि उनाव जोङो अमाजों सङोब्ला बेखौ अमा बेदर लाबोखानायखौ एवफ्रामग्रोनानै लाबाय गुबुन मोनसे सार रायाव बिनि उनाव जोङो बै नारजियाव जोङो गोदौ होनायाव बेवहाय होनानै होसिगोन आरो अमा बेदरखौ आरो जों जा मस्लाफोर होनो लादोंमोन बेखौबो होगोन जोङो बेवहायनो होनानै उनाव दसे गोबाव गोदौ होखांनायनि उनाव जोङो बेखौ जानो हानाय जानानै फैयो आरो
औ
नोंथां मोननिथिं
बा नारजि ओंख्रिखौ माबोरै संनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां जोंनिथिंजाय नारजिखौ संनो थाखाय फार्स्टावनो नारजिखौ नांग्रोगोन नालाय नोंथां बेखौ जोङो दुब्लि बा फोथाराव फोनाय फाथो बे फाथोखौहाय जोङो गोरलैयाव जानो हायो आरोना नोंथां गोरलैयावबो जानो गोथाव जायो जोबोद बेखौहाय जोङो गोरा जाजासिम दोननानै जेबोला बिलाइयाहाय बेना एसे मोनस्रो मोनस्रो जायोना अब्ला जों बेखौ हानानै लाबो हानानै लाबोनानैहाय बेखौ खानानै फोराननाय जायो आरोना नोंथां बेखौ फोरानना दोननानैहाय जोङो जेब्ला बेयो गोरान रानोना बेखौ जोङो सोथुमनानै दोनो आरो ना जाहाथे उनावबो जाहैनो हानाय बायदि बेनिफ ओमफ्राय जोङो बेखौहाय जानोबाथाय ओ बेनिफ्राय एसे नांगौ बायदि ज'खानि लानानैहाय बेखौ जोङो दैयाव ओ बिनि थाराफोरखौ मोजाङै बासिनानै दैयाव सोमनानै दोननाय जायो आरोना दसे समनि थाखाय
औ
बिनिफ्राय जोङो बेखौ ओ मोजाङैहाय दैयाव सुनायखौ ओ सुस्र' सुनाय सोमनाया दसे सम जाबा जोङो बेखौ सुनानै मोजां लाग्रो नाय जायो आरोना नोंथां बेनिफ्राय ओ लाखां सुनानै लाखांनानैहाय बेखौ जोङो रुनाय जायो आरोना नोंथां खारै होनानै खारै होब्लासो बियो गेब्लेगोन नालाय बेनि थाखाय जोङो बेयाव खारै होनानै रुग्रोनानै लायो आरोना नोंथां बेयाव जोङो गोबां रोखोमनि ओ ना बेदर ओ बिब्दि होनानै जानो हायो आरोना नोंथां जोङो बेदर होनो थाखाय जोङो बेदरखौ एवफ्रामनानै लानो नांगोन नालाय नोंथां जोङो बेखौ एव फ्रामनानै दोनग्रोगोन आरोना दोननानै बेयावहाय जेब्ला नारजियाहाय मोजाङै रुयो मोजाङै गेब्लेयो अब्ला जोङो बेखौ सागंजों सानानै होयो आरोना नोंथां बेनिफ्राय बेयो मोजाङै गेब्लेबाथाय जों बेयाव ओ बेदरखौ होनाय जायो आरो ना नोंथां बेनिफ्राय जोङो बेदरखौ होखांनानैहाय जोङो गोबां रोखोमनि मस्ला जेरै जाब्रां ओ सामब्राम गुफुर बानलु बेफोरबायदिखौ जोङो थबसियाव देना लानानै होनाय जायो आरोना नोंथा
औ नोंथां
ओमफ्राय जोङो बेखौ होखांनानै दसे सम थानानैनो संख्रिखौ नां- नांदोंना नाङाखै साखिनानै खांनाय जायो आरोना नोंथां
औ
बिनिफ्राय नोंथांमोननिजोंहाय ओ जेरै नारजिजों अमा ओ सबायजों सामु बेफोरबायदि सबायजों सामुखौ नोंथांमोननिजों माबोरै मा आदबजों मा खायदा खायदाजों संनाय जायो?
सबाय बुङोब्लाथ' जोङो गिबियावनो सबायाइजों साम' जानो थाखाय जोंनो साम' नांगोन ना नोंथां जोङो साम'खौ ओ फुख्रि बा दैमाफोरनिफ्राय बुथुमनानै लाबोनाय जायो साम'खौ बिनि उनाव जोङो गिबियावनो साम'खौ बिनि थाखोनखौ सायग्रोनाय जायो बिनि उनाव बिनि ओ लेनजायखौ जोङो दानस'नाय जायो ओमफ्राय दसे समनि थाखाय जोङो दैयाव सोमथ'ना दोननाय जायो बेखौ सायखांनायनि उनाव बिनि उनाव जोङो सबायखौ एवफ्रामनानै लाग्रोनाय जायो बिनि उनाव जोङो बिखौ गेब्ले होग्रोनाय जायो आरोना गिबियावनो देनानै बा उन देनानै बिनि उनाव जोङो बेखौ दै गुदुङाव खारै होनानै रुग्रोगोन औ बिनि उनाव जोङो साम'खौ फारसेथिं एवफ्रामनानै लाग्रोगोन आरोना औ बिनि उनाव जोङो मस्ला मस्लि जा नांगौ बेखौ साम'आवनो होनानै एवफाखाबाय
औ
बिनि उनाव जोङो बे स बाय रुनायाव जों साम'खौ होनानै होगोन आरोना बिनि उनाव जोङो ओ थामजि मिनिट बा ओ थामजिबा मिनिट बेफोरबायदि नेनायनि उनाव जोंना सबाया जाजानाय जानानै फैयो आरो ना नोंथां औ बिनि गेजेराव नोंथांखौ आङो मोननैसो सोंथि सोंनो सानदों
औ सोंजागोन नोंथां औ सोंजागोन
ओ जों बर'नि ओंख्रि होनोब्लाथ' जोंहा गोबाङानो एम्फौ एनलाबो जानाय जायो आरोना औ बिनि गेजेर रावनो मा मा खौ जों मिनथि जायो नों नोंथाङा मोनथियो बेखौ एसे फोरमायना होनो हागोन ना
औ हागोन जोंहाथ' ओ एम्फौ होनोब्ला थाय ओ लाथा एम्फौ बेयो जोंनि बर'नि ओ गोबां सुबुङानो बेखौ जों न'आवबो फिसियो न'निफ्रायबो फिसिनानै जायो आ ओ हाथाइ गला हाथाइ बा बाजारनिफ्रायबो बायनानै लाबनानै जायो बे खौ जोङो अनला खारैजोंबो जानो हायो।
ओं।
औ अनला खारैजों जाब्लाथाय जोङो ओ गोबां मोजां नाङो आरो। ना जानो।
आरो जोंनोथ' गोबाङानो मा जायो होनोब्ला जोंनाया खैजेमाबो जायोना नोंथां।
औ
औ आरो गुसिंग्रा बि फोर जाबाय जोंनि बर' हारि होनोब्लाथ' एम्फौ एनला ओ गोथां मैगं थाइगं जायो होननानै मोनथियोना बर'फोरखौ।
औ नोंगौ नोंथां।
औ नोंथाङा गुसिंग्रा नुफेरबायना नुफेराखै?
नुदों नोंथां। जोंनिथिंजाय बे गुस एंग्रा खौबो मानसिफोरा जावनानै हाय फानहैयो आरोना नोंथां। फाननानैहाय बेयाव फाय ओ गोबां रां मोनो होननानै खोनानो मोन दों आरो ना नो
औ नों थां
औ
आरो बिफोरनि बागै जोंनियाव मा मा एम्फौ थाबावो होनोब्ला ओ गांजेमा एंखावरि।
औ बेफोरखौहाय औ बे फोरफोरखौहाय दा दैज्लां बोथोरावहाय गोबां मोननो थाङो आरोना नोंथां जोंनिथिंजायहाय।
औ जोंनि थिं बेफोर बायदिखौ बांद्रा फाय मोननो थाङा गोबाङानो एंखावरिखौ मोननो थाङो आरो ना गांजेमानि बिबाङा जोंनिथिंजाय एसे खम जायो नोंथां।
औ। नोंथांमोननि थिंजायहाय ओ बिब्दिनो ओ जोंनि दा ओ दोरोङारि ओंख्रि बेखौहाय माबोरै ओ जायोबा मा मा फोरबोआव बाहायनाय जायो?
बिफोरखौथ' जोंनि ओ आघोन मांखो बुंनाय जायो बा ओंखाम गोरलै बुंनाय जायो। बियावहाय जोंना बांसि नानो सबायजों दाउ आरो अनलाजों फारौ बे बेफोरबायदि संनाय जायो आरोना
औ नंगौ नोंथां
औ
बिब्दिब्ला नोंथाङा जोंना समाबो जाबाय जोंनि बे दोरोङारि ओंख्रि आयदानि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै नामा
औ नोंथां
औ बिब्दिब्ला नोंथांजों ओ जोंनि बे दोरोङारि ओंख्रिनि बागै सावरायनानै ओ गोबां गियान मोनथिनो मोनबाय बिनि थाखाय नोंथांनिसिम जोबोर साबायखर
औ नोंथां नोंथांनिसिमबो साबायखर मोनथियै बाथ्राखौ मोनथिनानै गोजोननाय मोनबाय नोंथांजों सावरायनानै
औ नोंथां दे बिदिब्ला नोंथां
अ